हेल'
औ नोंथां
अ नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
अ नोंथां मा खालामनानै दङ?
दा ओरैनो दं नोंथां
अ मोजांबा खबरफोरा नोंथां
खबरा मोजां नोंथां
अ अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखामखौ जाथवाखैरो नोंथां
औ औ मा ओंख्रि बानायखो नोंथां?
ओंख्रिया दा मा संदोंबा आं गम मोनाखै नोंथा दा जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो दा नोंथां
अ जोंथ ओम गारि मथरखौबा जों मानि थाखाय नांगौ बा गारि मथरा जोंनि मानि थाखाय गोनांथि बेखौ नोंथाङा सुंद'यै खोथानो माने बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ बेनि सायाव आं एसे से फोरमायना होसै होनबा नोंथां नोंथांनो गारि मट मटर बुङोब्लाथ जोंहा थांलाय फैलाय
औ नोंथां
बबेबा मोनसे गोजान लामा थांनो थाखाय जोंनो गारि एबा गारि मटरफोरखौ जोनो नांगौ बा जोंहा टाइम जायो माने बेयाव थांबथाइ गोदो गोदा
औ नोंथां
मटरानो गैया माने गोदोनि दिनाव जोङो आथेंजों थाबायनानै जों थाङोमोन दानि दिनावसो जों गारि मथर नांगौ जोंनो गारि मथर ओंखारनानै दा जोंहा माबायदि मुलाम्फा जादों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हायोब्लाथाय
औ हायो नोंथां मानो होनोब्ला ओ गोदोनि समावथ' गारि मथर होननायानो गैयामोन ओ गोजान लामा हान्थिलांनो थाखाय ओ थाबायनानै बा हान्थिनानै आयथिंजों थाबायनानै बिसोरो जिउ खुंबोगासिनो दंमोन आर दानि आरो मरदान जुगावहाय बा दानि ओ मुगायावहायो ओ बहुद माने रोखोमनि बा बुहुद बायदि बायदि रोखोमनि गारि बा बायदि बायदि रोखोमनि ओंखारगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला गोजौनिबो बिरनाय गाहायनिबो बिरनाय बा गाहायथिंबो थांनाय गारि मथर दं मानो होनब्ला एगजामपोल ओ ओ प्लेन पाइलट बा ट्रेन ओ गारि बायदि बायदि गारि दङ बेयाव हान्थि नाय लामायाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार गारि मथरा गारि मथर गैयाबा जोङो हमनानै ला ओ गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय नोङो जेबो खाबु मोना आरो ओ बुंनो थाङोब्ला गारि म टरा ओ मानसि बा सुबुं जिउनि थाखाय गोनांथि होननानै जोङो बेखौ साननानै लानांगौ आरो ओ नों हमनानै ला ओ स्कुल कलेजाव थांनोबाबो आजिखालि साइकेल बा गारि मथरजों थांनाय जायो। ओ आरो आजिखालियो गारि मथर गैयाबा ओ हान्थिनोबो हाया आरो दाथाइ दा समावथ' ओ गरम बोथोरनि सम नङा होमबा नोंथां ओ गरम बोथोरनि सम सम ओ जोङो गारि मथरजों जोङो थाङाबा जों साइकेल सालायनो हाया बा साइकेलजों थांनो हाया बा जों थाबायनानै थांनो हाया नोंगौना नोंथां? बिनि थाखाय माने जोंनि फरायनाय बा जोंनि इयुन जिउनि थाखाय जोंनो गारि मथरखौ नां थारगौ आरो अ' नोंथां आं कुइसन ओ कुइसन सोंनो नागिरदों नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
ओं ओंख्रियाथ' जोंहा अमा बेदरजों, सबाय सामु जो
औ।
नारजि अमा दं। बिदिनो गोबां जोंहा बर'नि ओंख्रि होनब्ला नाथाय गोबां ओंख्रि दं आरो नाफाम दं।
औ नोंथां।
मैद्रु
औ नोंथां।
मै द्रु ओंख्रै, मैद्रु ओंख्रै होनबाथ' मिन्थियो ना?
औ मिथियो नोंथां अ' नोंथाङा मा माने मा ओंख्रिखौ संनानै नोङो माने मोजां नाङो बा नों संनो रोङो?
संनाया संनायाथ' आङो बांसि संबा संजायो दा माखो संना मोजां नाङो होननाय आंहा बेफोरबायदि गैया।
औ। ओमफ्राय नोंथांनि फेब्रेट बा नोंथांनि माने बांसिन मोजां मोननाय ओंख्रिनि मुंआ मा?
औ बे जाबाय सबायजों अमा बेखौ आं संनानैबो एसे मोजां नाङो आरो।
औ। ओमबा नोंथाङा औ नोंथाङा द सबायजो अमाखौ नोङो नोंनि थाखाय मोजां बा साबसिन ओंख्रि होननानै नोङो सायख'नाय जाबायना। होमबाथाय नोंथाङा ओ सबायजो अमाखौ माबायदि सं सङो सबायखौ मानिफ्राय मोनो बा अमाखौ जों माबोरै मोनो बिखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
सबायखौ जोङो दानिया दखानावनो जोंङा हुख्रे हुख्रेमनायखौ मोनखा खायो नालाय दलायनायखौ दानि मुग गायाव गोदो जोङो सबायखौ हुख्रेमनो था खाय जोङो। गोदो गथा गथायैसो नों न'आवसो गायोमोन नालाय। बे गथा गथायै जों बिखि बि गथायैनो एवना लाग्रोयोमोन गोदो। बेनि उनाव जोङो बेखौ बथलफोरदों जोङो बेखौ हुख्रेमोनो माने हु ख्रेबनानै मोजांहाय ए-एव जावनानै बिगुर खौ एसे माबानानै बि फोरबायदियै सि हुख्रेबना लायोमोन आरो दानिया बे फोरबायदि नोंला दानिया जोङो डाइरेक्ट दखानावनो बायनो थाङोब्लाथाय हुख्रेमनाय जोङो दलायखानाय सबायखौ जों मोननो थाङो बेखौ जोङो लाना फैनानै जों दानि या आथिखालाव जों एवलायनाय गैला डाइरेक्ट सोमनानै दोनो। बिगुरा एसेमान गुरै जानानै बिगुरखौ एसे रुइबाथाय बेखौ एसेमान मा ओ सेग्लिनानै बिगुरखौ एसे गारबाय बारा गारजोबलायाबाबो जायो बेनि उनाव अमा बेदरखौ लाबाय बेनि उनाव अमा बेदरखौ एवस्रोबाय इ सिमान एवस्रोनानै खांना दोनबाय बिनि उनाव सबायखौ होदलाबाय सारायाव बिनि उनाव खारैखौ खारै एबा खारदैखौ होना होबाय। बिनि उनाव बेखौ गोदौनो होबाय मोजांहाय। मस स्ला मस्लिफोरखौ मोजाङै देना ला नानै बेनि उनाव गोदौनो होनायनि मोजाङै खार ओ खारै खा एबा खारदैखौ मोजाङै नांजासे होनानै गोदौनो होनानै बेनि फ्राय जेब्ला गोदौयो मोजाङै गोदौनायनि अमा बेदरखो होना होदो। बिनि उनाव आरो गोदौनो होदो मोजाङै संख्रि बानलुफोरखौ मोजाङै होदो मोननाव टेस्टि जाबाय।
आङो होमबा ओम मा होनो ओ नारजिनि अमा बेखौ आङो एसे खोथानसै नोंथांनो माबायदि सङो उम। नारजिजों अमा होनोब्ला जों बांसिन बांसिन मानसियानो बुहुत गोथा थाव मोनो ओ नारजिखौ जों मानिफाय मोनो होनोब्ला ओ नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय ओ मोननाय जायो ओ जोङो गिबियावनो फाथोखौ जोङो ओ खानानैबा ऐखौ सानदुङाव फोराननांगौ फोराननि उनाव गोरान जायोबा बियो नारजि महरै जायो ओ बुंनो थाङोबा आजिखालियो बा आथिखालनि मुगायाव गोदान ओ सदा बा खारै बाहायो जों खिन्थु बांसिन ओ जोङो बर'फोरा बांसिन ओ खारैखौ जानाय जायो बा खारदैखौ जायो आरो। ओ खारदैखौ जों मानिफाय मोनो होनोब्ला ओ खारदैखौ जों थालिर फस्लानिफ्राय मोनो थालिर फस्लाखौ जोङो फासाव दानग्रोनानै ओ खा ऐ बेखौ जिरनानै जों बेखौ सानदुंआव फोराननानै फोरानखांनायनि उनावहायो ओ जोङो बिनि ओ बा फोराननानै मोजाङै रानगोना रानाखै बेखौ नाय एस साननै सानथामसो दोननानै नायदों नायनानै मोजाङै रानोब्ला नोङो बेखौ ओ सावनानै बिनि रसखौ जों खारदै महरै बाहायो आरो नोंथां। आरो बाहायखांनायनि उनावहायो ओ जोंङो बे ओ नारजि जेथिया नारजि ना बेहाय जों खारै होनानै ओ बेखौ ग्लब ग्लब गोदौहोयो गोदौ होनानै नारजिखौ जोंङो फासावहाय सुग्रोना लानांगौ मोजाङै सेग्लिनानै। बेखौ ओ बिस मिनि ओ नैजि मिनिट बा थामजि मिनिटसो जोंङो बेखौ सोमनानै दोनोब्ला नारजिनि ओ मो-मोम गेब्लेनाया मोजांसिन जायो ओ बिनि उनावहायो जोङो बेखौ ओ अमा बेदरखौ मोजाङै एवना लानानै जों नारजियाव ओ गोदौजासे संख्रै नांगोना नांङाखै खारैनाङो ना नाङाखै बेखौ नायो आरो नोंथां नायनायनि उनावहायो नायखांनानै बेयो टेस्ट जागोन आ जायाखै बेखौ जों साखियो आरो नारजिजों अमा होनोब्ला जों बरफ्राथ गोबां बिबांनि जायो गासिबोथ जों मिथिखायो
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नगौ फेभरेट
जों आरो अबर बरनि ओंख्रि होन होनब्लाथाय जोंङो नाफाम नारजि नारजिदो अमा आरो ओ अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ होनोब्ला जों बर हारिनि थाखायनो मोनसे नेरसोन ओंख्रि होननायनो जायो अलनादो दाउआ मानो होननानै बुंङोब्ला जों अनला अनलाजों दाउखौ जोंङो हाबा हुखायावबो होनाय जायो बा जों अनलाजों दाउखौ जोंङो ओ गिदिर गिदिर बा फुजा इफोरावबो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
जों बरफोरनि थाखाय मोनसे ओ माहारियारि ओंख्रि होननानै फोरमायनाय जायो आरो नोंथाङा नोंथां जोंनाथ समाबो जाबाय ओं ओं ओ दिनैथ जोंङो बिराद ओं दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ दे नोंथां